हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामदों नोंथां।
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो
अ आंबो बिदिनो ओरैनो जिरायनानै दङ ओ नोंथाङा दायो फ्रि ना
औ दङ ओरैनो
अ अब्ला ओ नोंथाङा जेनेबा नोंसिनि ओनसोलाव जेनेबा मा मा जिब-जुनारमो नो ओमफ्राय बिदिनो जिब-जुनारखौ मानि थाखाय फिसियो मानि ओमफ्राय बिदिनो जिब-जुनारखौ जेनेबा मा मायाव बाहायो बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा मा मा मिथियो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन
औ
ओ बिदिब्ला आङो बुंलांनोसै ओ जिब जुनार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि जिब-जुनारखौ नुनो मोनो नङा होनोमब्ला आ जिब-जुनारा माखासे न'आव फिजाग्रा आरो माखासे ओ अरनबारियाव थाग्रा आरो माखासे ओ दंफां-लाइफाङाव थाग्रा आरो बिरग्रा बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनो। ओ जोङो अरनबारियाव गोदोनि गोदो गोदाय माने जिब-जुनार फ्रायनो अरनबारियावसो थाजोबोमोन मानोना ओ बे ओन माबा ओनसोलावहायो गासिबो अरन बारि गोजामोन नालाय नाथाय दायोसो सुबुं अनजिमा बांनायनि दारै ओ माने थानो थाखाय जिब-जुनार थानो थाखाय बारा जायगा गैलिया अ जोङो हा-हाग्राफोराव बा अरनबारिफोरावहायो अ मा मा जिब जु नारफोरा थायो होननानै बुङोब्ला जोङो मोननो हायो। मोसा, सिंह, लख्रा बिब्दिनो मैदेर ओ मै ओ बिब्दिनो हाग्रानि अमा बेफोरबायदि गासैखौबो जोङो ओ मो ख्रा बायदिसिना दा ओ बेफोरखौहायो जोङो मोननो हायो आरोखि। ओ बिनिफ्राय जोङो ओ न'आवहायो जोङो फिसिनो हायो ओरैजाय ओ अमा बोर मा मोसौ आरो दाउ बेफोरबायदि बायदिसिना ओ जिब जुनारफोर जोङो न'आवहाय फिसिनो हायो। जोङो ओ बिब दिनो मोसौजों जोङो अ आबाद मावनायाव हायो खामानि होयो जोंनो मो सौआ मोसौ हालुवाया आरो। ओ बिनिफ्राय जोङो मोसौ गाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोसौ गाइया एरनानै माने जोंनो थाखाय जोबोद खामानियाव होहोयो फिसाफोरखौ नङा होनब्ला। ओ आरो जोंनो थाखाय ओ माखासे ओ जों लोंनो थाखाय मोसौ गाइया फिसा मोनबोला जोंनो गाइखेरबो होयो बेनिफ्राय जोङो बे गाइखेरखौहायो सेरना नै फानहरनानै जोङो रांबो खामायनो हायो। बिब्दिनो जोंनो मोसौखौहाय बोसोरावनो बोसोरावनो एरहोयो आरोखि।
उम
आ बिदिनो ओ बोरमाफोराबो जोंनो ओ माने गोबां मा-मासे बिमायावहाय मानै माथाम बे फोरबायदि फिसा होनानै जोंनो ओ उम रां खामायनायावहाय ओ जोंनो मदद होयो आरोखि। बिब्दिनो अमाफोरखौबो जोङो न'आवहायो फियो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला मोसौ बोरमा बिसोरो गांसोखौ जानायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला? ओ अमा अमा दाउ हांसो बेफोरो आदारफोरखौहायो जायो आरोखि। ओ गुन्दै बायदिसिना ओ ओंखाम खालाय बा थास' रुना नाय बेफोरखौहाय जायो आरोखि। ओ जोङो बिब्दिनो हाग्रानि जुनारफोर खौहायो अ माने बि बिसोरनो थानो थाखाय जायगाया खमनिफ्राय खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय हाग्रानि जिब जुनारफोरनाया आरोखि। ओ बिनि थाखाय जोङो ओ माब्लाबा समाव ओ सुबुं माह- मान- सुबुं माहारिफोराहायो माब्लाबानि समाव गिनांगौ जायो। मानोना बिसोरनो था- जा- थानो थाखाय जायगा गैयैनि ओ गामि ओनसोल बा बिब्दिनो जेराव मेराव टाउन सहर बिदिफोर हायो माब्लाबा बिसोरो हान्थिबोनानै ओ माब्लाबानि समावहाय उदखार खालामफैनायखौ जोङो मोनथिनो मोनो नङा होमब्ला?
औ
बिब्दिनो जोङो बेफोरबायदि ओ फैयोब्ला ओ जोङो बिसोरखौहायो मोजांनि थाखाय दोननो थाखाय बिसोरनो थाखाय जोङो जायगाबो बानायनायखौ नुनो मोनसै दानि जुग आवहाय जोङो हाजो हाला बेफोरावहाय थांनानैबो ओ, माबा जि जुनारफोरखौ बुथारनानै ओ नागिरनानै जानो मोन लिया ओ मानोना गासिबो जोङो ओ फरेस्ट बिबानफोरावनो गोलैयो बिसोरखौहाय जों मोनब्लानो बेयाव दोनहैनो ओ बिनि थाखायनो जोङो ओ जिब जुनारफोरखौबो मोजांनि थाखाय बा संरैखा खालामनो थाखाय बिसोरखौहायो मोजां थाग्रा खुलि बानायनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनबोसै आरो। ओ बिब्दिब्ला नोंथांखौबो एसे ओ गावनि बिबुंथि बिजों फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि ओनसोल ओनसोल एबा गामियाव बिदिनो ओ जेनेबा गामि ओनसोलाव बिदिनो दाउ अमा सैमा बोरमा मोसौ मैसो बिदिखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो आंनि नआव बुंनो थाङोबा दाउ अमा सैमा बोरमा ओमफफ्राय मोसौ मानिे बेखौ फिसिनाय जायो जोंनि नआव ओमफफ्राय बिदिनो खायफा जेनेबा मोसौखौ जेनबा बिदिनो माने फालांगि जेनेबा मालाबाफोर खैफोदाव जेनेबा माबाफोर रांनि आंखाल जायोबा बेफोरखौ फाननो थाखाय जेनेबा रां आरजिनो थाखाय जेनेबा नखराव जेनेबा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैफ्लाङोबा जेनेबा रांनि गोनांथि जायोबा माने मोसौखौ फाननानै माने गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय मानिे मोसौखौ फिसिनाय जादों जेनबा बिदि फिसिनाय जायो ओमफफ्राय बिदिनो लोगोसे दाउ दङ दाउखौ बिदिनो माने फार्म माने दाउखौ फालांगि जेनेबा दाउ गोबां दाउ फिसिनानै आथिखालावबो माने दाउनि गेजेरजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो थिग बेबायदिनो नआव माने दाउ दाउनि बिदैफोरखौ माने फाननानै रां आरजिनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे अमा दङ अमाखौ फिसिनाय जायो ओमफफ्राय जोंनो लोगोसे सैमा सैमा होननानै बुङोब्ला माने सैमाखौ माने न बेंनो एबा मालाबाफोर जेनेबा नफोराव सिखाव बायदिना जेनेबा फैयोबोला माने बेफोरखौ माने सोंनानै जेनेबा बायदिसिना नफोराव जेबो खावालासे मानिे संरैखा खालामनो थाखाय जेनबा बा बेफोरनि थाखाय सैमाखौ फिसिनाय जायो आरोना जेनेबा नआव। ओमफ्राय बिदिनो मावजि दङ मानिे मावजिखौ जे बिदिनो जेनबा एन्जर खांखमा मानिे गोबां गोबां मानसि नआव माने बिदिखौथ थानायखौ नुनो मोनखायो माने खांखमा एन्जर फोरा माने जोंनि गाननाय जोमनाय गस्लाफोरखौ अरस्रियो लोगोसे बि बिदिनो माइरं बस्था अरसिनानै बिदिनो जानानै मा माने बावनो जायो बावनो खिनानै गालांङो माने बेफोर माने जोंनि देहायाव मानि बेफोरखौ मोनजाफ्लांबा जोबोद खहा जायो आरोखि ना माने बेफोरखौ ओ रैखा खालामनो थाखाय मानि मावजिया बेफोरखौ माने खना खनला नागिरनानै मानि बेफोरखौ होसो होसो माने खारहैयो आरोना माने ननिफ्राय गोजानाव दोनो जायनि जाउनाव मानि बेफोर मावउजिखौ फिसिनाय जायो। ओम बेजों लोगोसे मोसौ जेनेबा मोसौनि जेनेबा मोसौ मोस सौनि गोबोरखि जेनेबा बेफोरथ हासार जायो बेफोरखौ मानि ओ मैगं फोराव होयोब्ला माने मैगंफोरा गोबां हासार गोनां जायो बेनि थाखाय बोमोसौखौ ओ फिसिनाय जायो लोगोसे मोसौजों जेनेबा ओ फालांगि खा जों लोगोसे मानि मोसौआ गोबां खामानियावनो हेफाजाब होयो जे-जेरै मोसौनि गंफोरजों बिदिनो दाबा बिखुं बिदिनो खानजं बायदिसिना बानायनायावबो बाहायनाय जायो बिदिनो लोगोसे बोरमा बोरमा होननानै बुङोबा बिदिनो बोरमाया गोबां रोखोम थायो बिदिनो बोरमा मेन्दा ओमफ्राय बिदिनो बोरमा ओरैनो गामि ओनसोलाव मोनग्रा बिदिनो ओमफाय बोरमा मोन मेन्दाफोरजोंबो बिदिनो गुदुं जिफोर बानायनाय जायो लोगोसे
औ
माखौ जानायबो जायो आरो बिदिनो बोरमाया गांसो जानानै थांनानै थायो
औ
माने बोरमाखौ फिसिनायनि जाहोना जाबाय माने बोरमाखौ फालांगि जेनेबा रां आरजिनो थाखाय माने बोरमाखौ फिसिनाय जादों बिदिनो बोरमाया बिदिनो गोरम बोरमाखौ गोसोम गुफुर माने बिदि गाब थानायखौ नुनो मोनो ओमफाय बिद बिदिनो जायगा लायै जाय जायगा बिदिनो आलदा जायगानि बोरमानि गाबा आलादा जायो ओमफाय बिदि बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बांसिन फाख्रा सिख्रा गोसो सोम गुफुर बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरोखि ना जोंनि ओरै ओनसोलाव बिदिनो लोगोसे दंबावो हांसो हांसोखौबो बिदिनो नआव जानो थाखाय फिसिनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो फाननो थाखायबो फाय बिनि बिदै एबा हांसो बिदैखौबो बिदिनो फाननानै माने गोबां रां आरजिनो हायो जायनि जाउनाव बेखौबो फिसिनाय जायो मानि गोबां नखर नखर आथिखालाव बिदिनो जिब जुनार फिसिनानै माने गोबां ओ रां आरजिनायखौ नुनो मोनो माने बांस बांसिनानो गासिबनिबो नखराव मासे नङा मासे जिब जुनार बिदिनो फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो खायफा जिब जुनारखौ ओ जानो थाखाय फिसियो खायफा जि ओ जिब जुनारखौ बिदिनो रां फालांगि जेनेबा नांगौ समाव हेफाजाब होनो थाखाय बेफोरबायदिनो फिसिनाय जायो लोगोसे मैसो मैसोखौबो बिदिनो मोस मोसौ जेरै एरै बिदिनो फिसिनाय जायो मोसौ मोसौआ जा जिनिस जायो बेखौ बेबायदिनो मैसोआबो बेखौनो जायो जेरै मोसौआ गांसो जायो बिदिनो मैसो मैसोआबो गांसो जायो बिदिनो आथिखालाव मैसोखौ गोबां खम नुनो मोननाय जाबाय जायनि जाउनाव ओ जोंनि ओनसोलावबो मैसोखौ बिदिनो माफा मानैल नुनो मोननायखौ जों नुनो मोनो अब्ला जोंना समावबो जाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै माखासे मिथिनो मोनैफोरखौबो मिथिनो मोनबाय अब्ला नोंथांजों सावरायनाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय अब्ला सावरायनायखौ बावनो दोन्थ'सै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां औ